हेल'
औ
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ नोंथांखौ आं कल खालामनायनि जाहोनानो माने नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायावसो राय्लायनो नागिरदोंमोन आरो।
औ औ
औ नोंथाङा दा रायलायनो हागोन औ औ। औ आयदायानो जादों उम नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिनो नोंथांमोना माब्रैहाय दोरो दोरोङारि ओंख्रि संनानै जायो बेखौ माने एसे माने सावरायनो नागिरदोंमोन।
औ औ जोंनिया ओ औ जोंनि आरो दोरोङारि ओंख्रि बुङोबाथ' ओ बे ओ अनला ओंख्रि एबा नारजि सबायफोरानो जायो नङा होमबा नोंथां। औ जोंनिया गिबियावनो औ जोंनिया अनला ओंख्रि होनबाथ' बेयाव बर'फोरनिनो मोनसे जेन'बा बर'फोरजों गोथौ सोमोन्दो थानाय ओंख्रि नङा होमबा नोंथां अनला ओख्रिया! औ थिख बिदिबायदिनो
औ अनला ओंख्रैखौ माबायदि सङो होनना बुंङब्लाथ' अनलाओख्रै संनो‌ थाखाय जों गिबियावनो माइंरं नांग्रोगोन नङा होनबा नोंथां! औ माइरंखौ जोङो ओ एसे लानानै जों बेखौ सोमना दोनो। ओ सोमना रोनांनायनि उनाव जों बेखौ संनो थाखाय जों बिखौ सारायनि